अ नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि नामा
अ नोंथां फ्रियानोमोन
से फालांगि आजिखालिनि आथिखालनि बेफार फालांगिनि सायाव एसे रायलायनो सान्दोंमोन माने
अ हागोन नोंथां रायलाय हागोन
ओ नोंथांमोनथिंलाय बेफार फालांगि खालामनाया बोरैजाय एसे सोमोन्दो खोन्थानो हागोन नामा बोरै
जोंनिथिंथ' बेफार फालांगि खालायनायखौ खौ बांसिनखौनो जेनेबा आबाद खेथिजों खालानाय नुनो मोनो आरोखि आरो आबाद खेथि एरैबा जिब जुनार फिसिनानै जेनेबा मोसौ मोसा फिसिनाय आरो आबाद खालायनाय जों आरो जेनेबा ना फोरजोंबो नुनो मोनो आरोखि गोबाङानो जेनेबा फ'ख्रि जावनानै ना फिसिनानै फाननाय आरो खेथि खालायनानै जेनेबा माइ खेथि खालायनानै बिदिनो फाननाय आरो मैगं थाइगं गोरान खेथि बानायनानै फाननाय जेनेबा कफि बागान बायदिसिना नि खेथि बानायनानै फाननाय बेबायदि नुनो मोनो आरोखि आरो गोबां ओ जेनेबा ओ मोसौ फिसिनानै जेनेबा बोरमा फिसिनानै बेफोरबायदि गोबां फालांगि खालायनाय नुनो मोनदों आरोखि जोंनिथिं आथिखालाव जेनेबा नोंथांमोननि थिंलाय मा मा रोखोमनि फालांगि खालायो जेन बा
जोंथिं जों जोंथिंबो बिदिनो नो हमना ला सोरबा आबादजों सोरबा जिब जुनार फिसिनाय फुख्रियाव ना फिनाय बेबायदिनो माने ओमफाय मैगं मैगं गायनानैथ' ओ आबाद मावनानैथ' गोबां खामायो मानसिफ्रा खामायो आरो मावनानैबो
बेेद औ खोनादों दा?
उम जेनेबा हमना ला नों उम
आबाद मावनानै जेनेबा फालांगि खालायनाबो मेरला साक्सेस जानाय दं जोंनिथिं जेनेबा मेरला आरो खोमनि साक्सेस जानो हायो आरो खि आबाद मावनायजोंबो खालायनाया नों जेनेबा ओ दैज्लां बो थोराव नों जेनेबा माइ आबाद मावबाय बे माइ आबाद मावनाय जोङो ओ जेनेबा गोबां फैसा खामायनो हायो जेनेबा आरो गोरान बोथोराव जेनेबा आलु कफि फान्थाव बायदि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायबाय। बेफोरजोंबो खामायनो हायो आर खि आरो ओ जेरै मोसौ ओ फख्रि फुख्रि जावबाय फख्रियाव ना फिसिबाय बेफोरबायदि फिसिनानै फानबाय। फाननानै बेफोरजोंबो मोजां दावगानाय दं आरखि जोंनिथिं। नुनो था नुनो मोनो आरखि मोजां नो आरो ओरै जेन'बा बोरमा अमा फार्म खालायनानै बिदि मेला दावगानाय नुनो मोनदों। आथिखालाव आरखि गोदो बेफोरो बांद्राय मामायाखै आ नालाय दा आथिखालाव एसे गोबां नुनो मोनबाय आरखि बिदि फालांगि खालायनायावबो जेनेबा दा फालांगि खालायनानै बिदि फिसा फिसौ फालांगि खालायनानै बो दावगानाय नुनो मोनबाय आरोखि जोंनिथिंजायबो। नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि दावगादों जेनेबा फालांगि खालायनानै जेनेबा बेफार फालांगि खालायनानै?
बेफार फालांगि खालामनानैथ' जोंथिंबो माने हमनाला आथि खालावथ' हमना ला
बा जों मा होनो बिगियाननि मुगाजों लानानै ओ मा खालामो जेनेबा हासारफोरा बिगियानि हासारफोरखौबो होनानै माने बेफोर एसे गाज्रि आरोना। आं सानो माने उम खेथि खालामनायफ्राव माने बिगियानि हासार होनानै एसे माने बेथ' जोंनि देहायावनो माबा जायो ना गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बिदि खालामो खिन्थु बिदि खालामो। बेबो आं गाज्रि मोनो आरो खिन्थु नोङो नो सोंबाय आंनाव माबायदि जोंना जौबोगासि बयबो माने हमना ला मैगं थाइगं गायनानै सोरबा सोरबा गावसोरनो फानो बाजारफोराव खिन्थु सोरबा सोरबा हलसेलावनो हरजोबो ना आं सानो माने गावसोरनो जेनेबा बाजारफ्राव फानबा एसे लाब मुलाम्फाया बां सिन थायो आरो
उम।
जोंथिं बिदिनो खालामो। हमना ला जोंथिं ओरै गुबुन। जेरावबो साप्लाय। खालामनाय जायो आरोना अुणाचलावबो साप्ला लाइ खालामो जोंनि आसाम
उम।
जे जेबा लकेल जेनाबा जेसेबांमानि लकेल हमनाला। बिदिना बेफोरनिफ्राय बायस'ना लांसिगोन साप्लाय खालामसिगोन। मोजाङानो नुनो मोन्दों। जौगागासिनो लासैनो।
गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव बेफोर बेफारफालांगि खालामनाया एसे खस्थ'मोन आरोखि। माने मोजां रोखोमनि बाजारफोर जेरैबा बिदि। ओ जेनेबा। आलदायाव साप्लाय हरनो एसे डिस्टार्ब जायोमोन ना। आजिखालि नाथाय बेफोरखौ नुनो मोना मोनाखै आरोखि दा खाथिफ्रावनो गिदिर गिदिर। बाजारफोरबो जेनेबा मार्केटफोरबो खुलिबाय आरो गोजान गोजान जायगायावबो जेनेबा टेक्न'लजिफोरजोंबो साप्लाय खालामनो हाबाय बेफोर बायदि। ओ नुनो मोननाय जादों आरोखि। माने बेफोर बेफोरनि थाखायनो एसे बांसिन दावगानाय नुनो मोनदों आरोखि जेनेबा।
उम।
जेनेबा। आबाद मावबाय आबाद मावनायजोंबो नों आलदा आलदा जायगायाव साप्लाय खालामनो हाया दा मार्केटफ्रा गिदिर गिदिर देरबाय गासिबो बेफोरावबो जेनेबा। गावनो फानो आरो ओ जेनेबा साप्लायबो खालामबाय आरो गावनो फाननानै बिदि ओ रां जेनेबा रांफोर खामायनायखौ खौ नुनो मोनदों आरोखि बिजनेस मावनानै एसे दावगानायखौ नुनो मोनदों आरोखि
उम उम माने आथिखालाव सुबिदाया एसे बांबाय आरोना जेरै गारि गारिजों जाबाय लामा जाबाय गुबुन जायगायाव लांनानै फानैनो हाबाय
ओम
नोंथांमोनथिं ओम ओम फारलाय खालामो ना खालामा नोंथांमोनथिं
मा होनदों
गयबि गय बिफार
अ गया गयखौबो गोबां खालायनाय जायो जेनेबा ओ बिदिनो गयाबो जेनेबा रोखोम नुयो नुनो मोनो गोबां गय बागान खालायनाय नुनो मोनबाय दा गय आरो रबाट बागान जेनेबा रबारटफोरबो रबार फोरनिबो गोबां बा-बागान खालायनाय नुनो मोनो।बेफोरजोंबो जानो हायो जेनेबा फालांगि खालायनो हायो नों गयफोरखौबो जेनेबा गयफोरखौ बायबाय जेनेबा गुबुननिफ्रायबो गुबुननि बागाननिफ्रायबो बायनानै जेनेबा नों आलदा जायगायाव साप्लाय हरनो हायो बिदिनो गोबां रो खोमनि फालांगि मावनो हायो जेनेबा गयफोरजोंबो खामायनो हायो नोंथां। मोजां फालांगि खालायनो हायो।
अ आरो नोंथांमोनथिं नोंथांमोनथिं साह साहा आबाद मावो ना मावा?
साहा आबादखौबो सारा आबादाथ' मेरला रोखोम दङ' नोंथां जोंनिथिंबो गोबाङानो दं साहा आबाद। दाबो जेनेबा आं मेरला गुवार गुवार साहा बागान दङ' जेनेबा बेफोरनिफ्राय लानानै नों कम्पानिफ्राव साहापात बानायनो थाखाय हैयो। आरो जेनेबा बागान खालायग्राथ' बागान खालायग्रा आरो नों आलदा सुबुङाबो जेनेबा बे बिलाइ खानायफोरखौ बायनानै नों बिजिनेस मावनो हायो आरोखि बे बायनानै लाङो बागाननिफ्राय बायनानै लांनानै नों माबाफ्राव जेनेबा फेक्ट'रिफ्राव हैनोसै बिसोर। बिदि गोबां रोखोमनि बिजनेस मावो आरोखि जेनेबा नों जेनेबा गायग्रायाबो मुलाम्फा जाबाय आरो बायग्रायाबो मुलाम्फा जाबाय जेनबा बायनानै आरो फेक्ट'रियाव हैग्रायाबो बेबायदि आरोखि।
ओम ओम
नोंथांमोननिथिंबो मावो ना साह आबादफोरखौ जेनेबा गय आबादफोरखौ
औ बेफोरजोंनो बेफोरनो जों बेफोरनो माने खामायो माने जेरै सायासुबा जेराव हमना ला गोजां बोथोरावहाय बेलेग बिजनेस मावो गो गरम बोथोराव बेलेग बेेजे बेबायदिनो आरोना बोथोर नायनाय बोथोर जोंना बोसो बोथोरजों फैनाय आबाद बेखौ लानानै मावो आरो ना खिनु जौगानो थाखाय एसे माने बाजारफोरा बाजारफोरा एसे सुबिदा जानांगौ आरो ना जेनेबा उम जेनेबा मोनसे जेनेबा नों न'याव न'आव गायबाय जेनेब्ला हमना मोनसे आबाद बेखौ फान मोनसे बाजार नांगोना सिथाय थाग्रा मोनसे बाजार ओम बेयाव थांनानै जेनेबा हमना ला सोरबा सोरबाथ' हलसेल न' दाना लायो लायना बायस'नानै लानानै बाजाराव फानफैयो खिन्थु नों बिदि हरबा बारा नोंहा मुलाम्फा थाया आरो नों हारसिं फानबा बांसिन मुलाम थागोन
उम जेनेबा बिदि फालांगि खालायनो थाखाय मेन मामायानो जेनेबा हाथाय बाजार नांगोन जेनेबा नों आलदा आलदा जायगायाव साप्लाय खालामायनो थाखाय नोंहा मोन से माबा नांगोन जेनेबा लामा नांगोन जेनेबा। आरो लामाफोरा मोजां जानां गोन। बेफोरबायदिबासो नों फालांगि खाला दावगानो हागोन आरोखि।
औ औ।
जुदि लामा जेनेबा हाथाय बाजार मोजां नङाबा बोरै नों दावगानो हानो जेनेबा नों। मैगंफोर जेनेबा गोरान खेथिफोर मावबाय जेनेबा मैगंफोर मावबाय नों जे बेफोरखौ फाननो थाखाय नों जेने बा मार्केट नांगोन बाजार नांगोन जेनेबा हाथाय बाजार नां गोन। मोजां हाथाय बाजार नांगोन। आरो जेनेबा आलदा जायगायाव साप्लाय खालायनो थाखाय जेनेबा लामाफोर सुबिदाफोर नांगोन आरोखि बेफोरबायदि आरोखि नोंथां ना।
उम उम बेफोरनो।
नोंथांमोननिथिंबो नोंथांमोननिथिंबो गोबाङानो दावगाबायना जेनेबा आबाद बिदि फालांगि मावनानै बेफार फालांगि मावनानै?
औ।
दावगाबाय दावगानायालाय।
जोंनिथिंबो गोबाङानो दावगानो हा दों बिदि बेफार फालांगि मावनानै। आरो जेनेबा ओ गोबां रोखोमनि फालांगि ओंखारबाय दा जेनेबा गासिबो जेनेबा गासिबो जिनिसावनो फालांगि मावनो हायो। नों दा जेनेबा दा आथिखालाव गोदोथ' बबे बांद्राय बेफोरबादि सुबिदा गैयामोन लामफ्राबो मोजां नङामोन जेनेबा मारकेटफ्राबो मोजां नङामोन। बेनि थाखाय गोदो गोदोनि थुल'ना दा बांसिन मोजां आरोखि जा बेफार फालांगियाव दा बांसिन जौगानायखौ नुनो मोनदों जेनेबा गोदो जों मैगं गायोबाबो मोजां मारके मोजां हाथाय बाजार गैयामोन आरो गोजानफ्राव ओ साप्लाय खालायनो थाखाय गारि एसे खम बिबांनिमोन आरो लामाफ्रा बांद्राय मोजां रोखोमनि नङामोन ना-नाथाय दा आथि थिखालनि थुलना दा गोबां माथे दावगानाय नुनो मोनदों आरोखि बेफार फालांगियावबो जेनेबा नों फुख्रिफ्रावबो ना फिसिनानै गोबां फानना नै जेनेबा दावगानो हायो आरो मोसौ मोसा बोरमाफोर फान फिसिनानै नों बोरमा फाननानैबो दावगानो हायो जोंनिथिंथ' गोबां दङ' बिदिनो जेनेबा बोरमा फिसिनानै जेनेबा साक्सेस जानो माने दाव माने दावगानो हानाय जेनेबा जाफुंसार जानो हानाय बिजिनेसआव मैगं खेथि आरो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बागान खालायनानै जेरखम ओ ओ द्रागन फिथाइ आरो ओ जेनेबा जु सुमफ्राम फिथाइ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बागान दं आरोखि बेफोरबादि बागान खालायनानैबो गोबां दावगा हानाय सुबुंफोर दङ' माने मोजां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो थि आजिखालि जोंनिथिंजायबो बिदि बेफार फालांगियाव
उम उम।
नोंथांमोननि बिदिनो जौगाबाय आरोखि ना। जेनेबा बेफार फालांगियाव
जेराव हमना ला गोदोनि जुगावथ' होनबायानो नोङो माने ओ जेनेबा न'आव मैगं थाइगं गायबाबो बहा फाननो बहा मानो जायोना। आथिखालनि-आथिखालनि मुगायावथ' नों हमना ला न'नि नै से किल'मिटार नै किल'मिटार थांबानो जोङो मोन बाजार मोनो। बेयाव बाजार बेयाव बाजार जेरावबो नों सुबिदा दं आरो नों गावनो नाजानानै खालामदो। ओ आबादफोरखो मावदो। बा लकेल बाजारावनो लाबोदो फानदो बे माने एसेस सुबिदाया माने गोरलै जाबाय माने
ओं गोरलै जाबाय।
आरो नों आथिखालाव बिगियानारि मुगाजोंबो आबाद मावनो हायो बिगियानारि मुगानि एसे आदब खायदा लानानै बेजोंबो मावनो हायो उम आरो मोनसे मा होनो मोनसे नों हमना ला फुख्रियावबो नों हांसोबो फिसिनो हायो नाबो माबानो हायो। गोजौआव नों अमा फि हायो।
हो उम मोनसे जायगायावनो गोबां रोखोम रोखोमनि जेराब फालांगि मावनो हायो जेनेबा अमा फिसिनानै औ जेनेबा ना फिसिनानै आरो हांसो हांसोनो हांसो दै नांगौना जेनेबा। दैयाव दावनो थाखाय मानो थाखाय। मोनसे जायगायावनो गोबां रोखो नि माबा फालांगि खालामनो हायो जेनेबा नों हांसोबो फाननानै ओ खामायनो मुलाम्फा खालामलायनो हाबाय नों आरो ना फिसिनाबबो मुलाम्फा खालामलायनो हाबाय नों नानि फालांगि खालामनो हाबाय। आरो अमानिबो फालांगि खालायनो हाबाय आरो हांसोनिबो फालांगि खालामनो हाबाय बेबायदि आरोखि। एह गोबां रोखोमनि खालामनो हायो आरोखि मोनसे से जायगायावनो जेनेबा
उम नोंथां हेलौ दे जोङा टाइमा जाबाय। एसे दोनथ'लांसै खोमा
अ दे दे दे
ओम